हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो।
नोंथाङा जुदि फ्रियैनो दङब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ बिदिब्ला ओ जों दिनैनि सावरायनायनि आयदाखौ आइजो फालांगिनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ आइजोफोर होननानै बुङोब्ला एबा बर' आइजोफोर होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो खोब एबा गोबां खस्थ' खालामनानै सोलिबो ग्रा आयजो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा बे आइजो फालांगि बिथिङाव नायोब्ला गोदो गोदाय माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जौगानाय फैखो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो नामा? जे गोदो आइजो माहारिया माबायदियै थायोमोन बा माबायदि सोलिनांगौ जायोमोन, नाथाय आथिखालाव माबायदि जौगानाय फै खो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
आइजोफोरनि ओ जेनेबा फालांगिफोरनि ओ सोमोन्दै रायलायनांगौ जायोब्ला बेथ' जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरनि थाखाय जोबोद गोदा-गोदानसो होननानै बुंजायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ थारैनो।
औ। मानो होनोब्ला गोदोनि दिनफोरावथ' आइजो माहारिखौ न'आव थानानै न'नि खामानि मावग्रा बा हाबा जानाय आइजोफोरा फिसायखौ आरो न'खरखौ जोथोन लाग्रा महरैल'सो न' बेंगिरि महरैल'सोमोन नङा होमबा? नंगौ। औ बेफोरबायदि फालांगि खालामनाय बा ओ न'नि बायजोआव ओंखारनानै आइजो माहारिया माबा बा मोनसे ओ फालांगि खालामनाय बेफोरनि माने बेफोरनिनि थाखाय आइजो माहारिखौ मोन बा ओ मोनथाय जायामोन बा न'नि फ्राय ओंखारनायखौ नुनो मोनामोन।
औ नों
नंगौना? औ सोरबा साफा सानैया ओंखारब्लाबो बेखौ माने समाजनि खायसे हौवा माहारिफ्रा बा गामिनि मानसिफ्रा गाज्रि नोजोरजों नायग्रामोन।
औ नंगौ।
औ बेफोरनि आ बेफोरखौ जों राय खांनो हायो आरो बेनि उनाव जेनेबा जेरै ओम गुबुन हारिफोरबायदियै दावगायै दावगायै माने ओ लासैनो आइजो माहारिखौ सोलोंथाइ लाहोनो बा सोलोंथाइनि थाखाय ओम ओ हौवा माहारिफोरजों समान मोनथाय होनाय जाबाय।
बेनि उनाव लासै औ बेनि उनाव लासै लासैनो जेने दा आइजो माहारिखौबो हौवा माहारिफोरजों समान समान फालांगि बा गुबुन बिथिङावबो समान नोजोरजों नायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै।
उम नंगौ थारैनो
बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि हारियाव माने बर' हारिनि गेजेराव ओ हौवा माहारिफोरनिफ्राय आइजो माहारिखौ बांसिनै फालांगियाव नांथाबना थानायखौ जों नुनो मोनो नङासै
औ नंगौ थारैनो
औ
बर' हारिनि खाय ओ माखासे गोबां आइजोफोरानो गावनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय बा गावनि फिसा फिसौखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय गोबां रोखोमनि फालांगि मावो आजिखालि आइजो माहारिया जाय बाहेराव साइकेल बा आथिखालनि बे स्कुटियानो जा मा ओ गारि मथ'रानो जा बेफोरखौ जाय जेनेबा गाव हारसिङैनो ओ सालायनानै बाहेरायाव ओंखारनो हानाय खायसे आइजोफोरा ओ मैगंनि ओ बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा जेरै बर' माहारिनि दख'ना जोमग्रा गामसा फोरनि फालांगि मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो। बेफोरनि औ बेफोरनि अनगायैबो जाय आइजोफोरा ओ न'आव थायो बेफोरो जेनेबा न'आवनो ओ आखाइजों दानाय दख'ना बा गामसा बेफोरबायदि मावनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
औ आ नोंथाङा दा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजोफोरनि आथिखालनि ओ जेनेबा जि ओ फालांगि खालामनायनि थासारिया माबायदि बा नोंथाङा माबायदि नुनो मोनदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो आइजोफोर होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खस्थ'यै जुजि बोग्रा होननानै जों बुंनांगोन। जेरैबायदि नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि गोदोनि समाव आयजोफोरखौ गोबां गाज्रि नोजोरजोंसो नायनाय जायोमोन। जे गुबुन जायगायाव ओंखारोब्ला नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो गोदो गोदायनि समाव गोबां आइजो माहारिखौ गाहाय नोजोरजों एबा उन्दै नोजोरजों नायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओ नाथाय आथिखालनि बिथिङाव नायोब्ला आइजो माहारिया गोबां जौगाबाय होननै जों बुंनांगोन जेरैबायदि सोलोंथाय बि थिंनिफ्रायनो नायनानै आथिखालाव मानो ओ फरायसालि बा गुदि फरायसालियानो जा बा गेजेर फरायसालियानो जा बा जौमा फरायसालि बा बुहुम फरायसालिफोरावनो नायनो थाङोब्ला गासैबो फरायसाफोरखौ खम नुनाय मा होनो फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव फरायसुलिफोरखौसो बांसिन नुनो मोनसै। नाथाय फरायसा एबा हौवा माहारिफोरखौ जोबोद खम सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो फालांगिनि बिथिङावबो ओ आइजोफोरनि मा होनो आइजोफोराबो गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हानाय खौ जों नुनो मोनसै। जेरैबायदि आथिखालाव जेसेबांखिनि आइजो माहारिनि गानग्रा जोमग्रानि इन्डास्ट्रि दिहुनदों एबा ऊइभिंफोर खुलिदों बैफोरनि गासैबो बिगोमाफोरानो एबा बैफोरखौ खुलिग्राफोरानो बांसिनखौ आइजोफोरखौनो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंखौ।
जेरैबायदि जोंनि ओनसोलावनो ओनसोलनियावनो थानाय बा जोंनि ओनसोलनि खाथियावनो थानाय जायखौ बुङो आब' इन्डासट्रि आब' इन्डासट्रिनि मालिकआथ' आइजो माहा हारियानो नङा होमबा नोंथां?
औ नं
थिग बेबायदिनो आथिखालाव गोबां गोदान गोदान मा होनो ब्रेन्डनि दख'नाफोर दिहुननाय बैफोर गासैबो ब्रेन्डनि दख'नानि जाय मा होनो मालिक एबा जाय दिहुनगिरि बैफोरबो मा आइजो माहारिफोरानो एबा आइजोफोरानो गाहाय जायगा आवग्रिदों। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा फालांगि बिथिङाव बेफोरनो होननानै जों बुंनांगोन जेराव आइजोफोरा गोदोनि गोदोनिजों दानिजों जों रुजुयोब्ला गोबां जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ।
आरो जोंनि ओनसोलाव जे गोबां आइजोफोरानो माखासे गाव नखर सामलायनायजों लोगोसे एबा न खराव गथ' गथायाइफोरनो सङै खावै ओंख्रि जाहोखांनायनि उनावबो माखासे हाथाय बाजाराव थांनानै माखासे मैगं थाइगं फानहैनाय आरो बिदिनो गोबां खामानिफोर मावनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव। नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि खाथि खाथि खालानि टाउन सोहोरफोरावनो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जि गोबां मैगं थाइगं फानग्राफोरानो बांसिनानो आइजो माहारि फोरखौसो नुनो मोनसै जेराव गोबां आइजोफोरानो न'निफ्रायनो साइकेल सालायनानै बा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन मा होनो जोंनि ओनसोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ जि किल'मिटार गाहाम हाम बा जि दाइन जिसे जिनै किल'मिटार गाहाम साइकेल सालायनानै टाउन सोहोराव मैगं फानहैनायखौ नुनो मोनो अब्ला जों बुंनो हायो जे आइजोफोरा फालांगि बिथिङाव गोबां जौगाबाय होननानै आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव आइजोफोरनिबो गोबां खामानि ओंखारबाय होननानै जों बुंनांगोन जेरै जोंनि ओनसोलावथ' दा जेसेबांखिनि आबाद मावदों एबा मेसेंनि आबादानो जा दैज्लांनि आबादानो जा बैफोराव मानो आइजो माहारिफोरासो बांसिन खामानिखौ मावनो मोनो होननानै जों आं नुनो मोनदों आरो आथिखालाव
औ औ
जायनि जाउनाव माखासे रां खामायनायनि बेलायावबो आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो मा होनो आवगायनो हाबाय होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेरैबादि नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि न'आवनो जि दानानै आइजोफोरा रां खामायनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जि दानायनि बिथिङावनो न'आवनो थानानै न'खरनि खामानि मावनायजों लोगोसे मानो रां खामायनायनि बेलायावबो आखाइ होनो हानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नं
अब्ला जों बुंनो हायो जे गोदो गोदायनिफ्राय गो एबा गोदो गोदाय आइजोफोरा माबायदिमोन नाथाय आथिखालाव माबायदि जाफैखो बेखौ नायोब्ला गोबां हा आरो अख्रांजों फाराग थानाय बायदि नुनो मोनो आरो नोंथां
औ थारैनो
औ दा आथिखालावथ' गोबां आइजोफोरानो गाव गावनि आयथिंआव गसंनो हानाय जाबाय एबा गोबां फालांगि बिथिङावबो जौगाबाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायमोन ओ दोनथद जासिगोन नामा
औ जागोन दे
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आस सा खालामो उनफोराव समफोर मोनबावबा सावराय जाबावगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दे बिदिब्ला दोनथ'दिनि
औ दे